ओं खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नोंथांखौ कल खालामदोंमोन आरो
औ औ
नोंथाङा दा सावरायनो हागोनबा
औ हागोन नोंथां
औ आयदायानो जादों दावबायनाय अह नोंथाङा ओ नोंथाङा बिदिनो मा मा जायगायावहाय दावबायनो मोनखो आरो बेफोर दावबायनो थांनायनिफ्राय नोंथाङा मा माबायदि गियान खो?
औ औ औ बुंनो थाङोब्लाथ'औ बुंनो थाङोब्लाथ' जों बिदिनो बारा गोजान जान दावबायनो थांनो मोनाखै आरो आं नोंथां ओरैनो खाथि खाला जायगायाव दावबायनो मोन्दों बिदिनो औ गोजान जायगायाव दावबायनो मोनदोंब्ला जों बिदिनो कलेज एबा स्कुलाव स्कुलनिफ्राय थांनो मोनदों आरो गोजान जायगायाव
औ औ नंगौ।
बे दावबायनो थांनायाव जों बासजोंनो थां आरो नोंथां माने ओ जोंनि कलेज नि गासैबो जेनबा फरायसा एबा फरायसुलिफोरा गासैबो दावबायनो थांदों आरो नोंथां लोगोसे जोंनिया बिदिनो फोरोंगिरिफोरबो थायो थांफादों आरो जोंनिनो गासैबो जोङो बासाव जयै थांनो बिदिनो थांनानै जों बिबदिनो बेयाव गोबां मोजां मोजां मोजां जायगा नुदों माने जोङो दै बाज्रुमफोरबो नुहैदों आरो नोंथां। बे दैबाज्रुमसिम सहैनो थाखाय माने जोङो बिदिनो दैमा गोदोर दोङ आरो नोंथां बेखौ जोङो नावजों थांनानै माने बे जोङो बिदिनो एसे जेन'बा हाग्रा बारि बेफोरखौ बारनानै जों माने बेखौ नायनो हादों आरो नोंथां
औ औ नंगौ।
बे जों कलेज एबा स्कुलनिफ्राय दावबायनो थांनायावबो जोंनिया बिदिनो जोंनि खायसे लोगोफोरा बिदिनो दावबायनो थांनाय समाव बिदिनो खायसेयाथ' बिदिनो डायरि एबा सानद्रेब लिरनाय हुदा दं नङा होनबा नों नोंथां औ हा माफोरा माने बेफोरखौ मा नुदों मा जादों जेनेबा बेफोरखौनो बेयाव लिर खाङो आरो नोंथां। औ बिदि दिनो जोंल' थाङाखै बे जायगायाव दायबावनो। माने गोबां गुबुन गुबुन कलेज स्कुलनिफ्रायबो फैदों आरो गोबां सोरबाफोर न'खरनिफोरबो थांदों सोरबा लोगोफोरजोंबो दावबायनो थांनायखौ नुबैदों आरो नोंथां। दावबायनाय बुङो-बुंबाथ' ओ दावबायनाया जोंनि जेनेबा गासैबो जेनेबा गोसो जानाय मोनसे हुदा नङा होमबा नोंथां? जों बिब्दिनो गोबां गोजान गोजान जायगासिम दावबायनो थांनो लुुबैयो। नाथाय जोङो बिदिनो रां रुफानि जेनेबा एसे प्रब्लेमनि थाखायसोथावबायनो थांनो हाया नङा होमबा?
नंगौ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ हेलौ। हेलौ। हेलौ।